हेलौ
अ औ औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों ।
औ नोंथां आं नोंथांखौ नोंथाङा एसे सम दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे ओ खोथ-आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन ।
औ
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ ना हमनाय बा ना हमनायजों जों जोङो माबोरै मुलाम्फा बा जोंनि न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि बागै । देभबब्लाप
दा ओ ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदिसिना आदबजों जोंहा ना हमनाय ओ जेनेबा आदब खायदाफोर दङ नङा होमबा नोंथां दा ना हमनाय होनना बुंब्ला जोङो ना हमनाय आरो ना गुरनाय ना सारनाय बेबायदि बुङो जोङो । जेरैहाय जोङो नाखौ हमो जोङो बा फल' होननानै बुङो फल' जों जों नाखौ हमो आरो जेखाइजों जों नाखौ गुरो । आरो सेनजों बा ख'खाजों जों ना सायो । आरो आस्रा जेजों नों ना सारो आरो ना दुब्लि फोथाराव जों आ खाइजों दांग्रोमनाबो जों ना हमो बा फुख्रिफोराव आखाइजों दांग्रोमनाबो ना हमो ।
औ नोंथां औ
हो ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोर आखा फाखा आथिखालनि बे समावबो जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि बर' सुबुंफोरा ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोबोर मोनसे रंजाखांनाय माने ना हमनो लुबैनाय मोनसे गोसो जोंनियाव दिनैबो दङ जेरैहाय ओ दो दा दैज्लां बोथोराव जोंहा गासैबो माने दुब्लि फोथाराव फख्रि दैमा दंग' लान्दोफोराव माने मा जायो जोंनिया दै जायो। दै जायोबा बैफोराव दैज्लां बोथोराव आरो गोबां रोखोमनि नाफोरा माने ओंखारो आरो नोंथां नङा होमबा जेरैबा बहाबा नों फख्रिफोराव एसे दैयाव जमा जानानै नाफोरा दैज्लां बोथोरनि अखाजों दै उसिफावनानै बे फख्रिनि नाफोरा ओंखारबोयो। बे दंग'नि नाफोरा माने ओंखारलाङो बेबायदिनो नाफोरा माने बिदै हगारनायजों लोगोसे गावसोरनि रंजा खुसि नाफोरनिबो मोनसे रंजानायनि मोनसे बोथोर आरो दैज्लां बोथोरा।
औ औ नोंथां औ।
ओह जोंहा सिगां आगोलनि खुगा मेथाइफोरावबो दङमोन नङा होमबा जों खोनानो मोनोमोन ओ अख्रांनाय दाव नायदाव दावबो लायगौ हनै ना खुरसा होननाय बिदि मेथाइ खोनाया होनबा नोंथां बैबायदि आरो। दिनै जोङो बुङो मा जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना बुङो माने दैज्लां बोथोरनि अखाजों फिथि ख्रि नाफोरा माने ओ माने गावसोरनि बिगुराव माने गोजा‌ सिन जायोनो गोजा सिनखौ मा होनना बुङोमो जोंनि गोदो जोंनि आबै आबौमोना माने बिसोरबो माने दैज्लां बोथोरनि अखाजों जुलि जाबाय। बेबायदि आरो गोबां मोनसे बेफोर फोथायनाय आरो दा ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय माने जोंहा ओ जेरैहाय जोङो दुब्लि बारिफोराव जोङो बेबायदि सान्दुं गोसाब्ला माने दुब्लिबारिफोराव जोंनि आलिनि खना खनला माने दैफोरा दुब्लिबारिनि दैफोरा दुंखांनायजों जेब्ला नाफोरा आलिनि खना खनला एरसोयोमोन अब्ला जों बे फोरखौ माने जोंनि बर' आइजोफोरा जेखाइजों ना गुरनानै माने नाफोरखौ हमोमोन। आरो दंग' लान्दोफोराव जेब्ला दै उसिफावनानै दै फोरा रानलाङो अब्ला बैफोरावबो माने बायदिसिना माने जोंनि बर' आइजो बर' सुबुं फोरा माने ना हमोमोन आरो ना हमनानै जोङो माने बेखौ माने जोङो माने ओ खायसे जोंनि गोरिब न'खरफोरा माने बेबायदिनो ना हमनानै माने नाफोरखौ बाजारफोराव फाननो लांनानै दिनै न'खरखौ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरो गोदोनि दिनाव। दिनै खायसे खायसे बेबायदि दुखु खिया न'खरफोर दंमोन बिथांमोना दिनै फुंनिफ्राय माने सानजौफुसिम बेबायदिनो दंग' फोराव दैमाफोराव फुख्रिफोराव ना सारथिंबायनानै माने नाफोर खौ हमनानै बेलासे समफोराव माने बाजारफोराव फाननो लांनानै माने न'खरनि थाखाय हरनि थाखाय बोथिसे माइरं बा बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेबायदिनो थाव संख्रि बानलु बायदिसिना मैगं थाइगंखौ माने ना फाननानै बायना लाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय ओ बे बे समाव आं बेखौबो बुंनांगोन गोदो गोदायनि ना हमनाय आरो दानि जुगनि ना हमनाय गोदो गोदायनि दुब्लि फोथाराव ना मोननाय आरो दानि जुगनि बा आथिखालनि समनि दुब्लि फोथाराव ना मोननाय जोंहा गोबां फाराग नुनो मोनसै।
औ औ नोंथां औ।
दिनैनि समफ्राव गोदो गोदायनि समफोराव दुब्लि फोथाराव गोबां रोखोमनि ना मोनोमोन। जेरैहाय जों खोनानो मोनोमोन ओ नाफोरखौ माने दुब्लि फोथाराव हमनानै माने बेसेबांबा लाख' हायो नाफोरखौ माने माने सान्दुंफोराव फोरान फोरान दोननायखौ जों खोनानो मोनोमोन आरो गोदो गोदाय जों उन्दै समफोराव नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दिनैनि समफोराव जोङो बेबायदि माने फोरानख'लायनो हायै माने लाख'लायनो हायै नाफोरखौ जों मोननो थांला जाहोनखौ आं नों नोंथांनि सिगाङाव बुंलांनि जाहोनखौ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंलांगोन दसे समनि उनाव दा गोदो गोदायनि समाव जों बेबायदिनो माने जोङो गोबां रोखोमनि माने गोबां गो ना मोनोमोन नालाय बैफोर नाफोरखौ जोङो माने मा खालामोमोन जोङो नाफाम खालामनानै जोङो दोनोमोन आरो बेबायदिनो जोङो नाफामखौ गोदो गोदायनि दिनाव गोबां माने मोनजायोमोन आरो न'खरावनो जों नाफाम खौ जों बानायनानै जोङो नाफामखौ जानो हायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव मा जाहैबाय जोङो ना नाफाम बानायनो जों नाखौनो नागिरना मोननो थांलिया खारन जोंनि ओनसोलाव माने मा गोबां माने नाफोरा माने ओ गोमालांजोबनो हमबाय जाहोना बेनो जाहोना बेनो नोंथां ना गोमालांनायनि जाहोनफोरा बेनो दिनै जोंनि खायसे अगियानि सुबुंफोरा जोंनि खायसे अगियानि सुबुंफोरा मा खालामो दैमा याव एबा फुख्रियाव एबा दंग'फोराव मा खालामो बिस लुनानै होयो बिस लुनानै होनाय लोगो लोगो बे दैमाफोरनि बे दंग'फोरनि नाफोरा माने मासेबो माने रैखा गैला बियो फिसानिफ्राय गेदेरनिफ्राय मानिफ्राय माने गासै नाफोरा माने थैजोबलाङो थैजोबलाङोबा माने बे जोंनि जोलैनि थाखाय जेबो बेयाव थारमाने नायानो थाला बेबायदियैनो माने दानि आथिखालनि जुगनि खायसे अगियाननि मानसिफोरा नाखौ फोजोबस्रांनो हमदों बेनि जाहोनाव जोंनि नाया खमायलांदों आरो मोनसे जाहोनाव जाहैबायाव आथिखालनि समफ्राव जों गोबांखिनि अखा हानानै जों दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनला दिनै बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला मोनसे बबेबा माने हाग्रा गेजेरनि फुख्रिफोराव गोबांखिनि नाफोरा जमा जानानै दंमोनब्लाबो दैज्लां बोथोरबाबो खायसे अखा खम हानायनि जाहोनाव एबा मोसों मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव दै रानलांनायनि जाहोनाव बैफोर फुख्रिफोराव इसे दै थानायाव जमा जानाय नाफोरा माने ओ ओ माने दाउब' दाउब'फोर जों माने मा जाजालांदों दाउब'फोर जों जाजालांदों बा हरनि दाउफोरजों मास लांखारफोरदों जाजालांजोबदों दै लांनायनि दै राननायनि उनाव आरो दैया रानथाबनानै बैफोर नाया थैलांजोबदों बेबो मोनसे ना नाफोरनि ओ नाफोर जोबस्रांलांनायनि मोनसे ओ जाहोन आरो मोनसे जाहोना जाहैबाय बेबायदिनो दिनैनि समनि खायसे अगियाननि मानसिफोरारा नाखौ कारेन्ट सर्ट होनो हमदोंसै
औ नोंथां
खायसे खायसे बिगियाननि आदब खायदा जों मा खालामो माने दैमाफोराव माफोराव माने कारेन्ट सर्ट होनानै नाफोरखौ बुथारो। बे कारेन्ट सर्ट होयोब्लाबो माने फिसानिफ्राय गेदेरनिफ्राय जों गासिबो नाफोरखौ माने जोङो बुथारलांनाय जायो। बेबायदिनो माने फार्स्ट सेनिफ्राय सानफा एफा माने नाफोरखौ फोजोब फोजोब फोजोब फोजोब फोजोब फोजोबनानै दिनैनि सानाव जोंनि ओनसोलाव एबा गोबां बिबांनि नाफोरा खमाय लांबाय।
दिनै ओ जोंहा बेबायदि बिस होनाल' बिस होना दैमाफोराव दंग'फोराव बिस होनाय लोगो लोगो बेयाव नाया जेबो थांना थानायनि जेबो राहा गैला। बेयो थैखानांगोन, खारन दैयानो जुदि बिस जुदि लगायनाय जायोब्लाथ' बेयाव आरो ना थांना थाबावनो। बेयाव नाफोरा जोबस्रांलांबाय। आरो गोदोनि दिनफोराव मा खालामोमोन जोंनि मानसिफोरा माने नाफोरखौ गिदिर गिदिर नाफोरखौ लानानै फिसा फिसा ना माने जोंनिया सारबाबो माबो हगार हरफिनोमोन आरो जेनेबा। बे नाया बे माने फिसाद्राय बे बिदै होथों दे बे जोलैनो थाथों दे होननानै माने हागारना हरफिनोमोन। नाथाय दिनैनि मानसिफोरा जों ना मोनथारैनि जाहोनाव नों फिसायानो जा गेदेरानो जा सेनिफ्राय साम' खांख्राइनिफ्राय नाथुरनिफ्राय बायदिसिना जि मोनो थारमाने बेखौ खौनो माने नों सेस माने लाखाजोबो आरो माने बेखौ आरो जेबो माने हागारफिननो जेबो माबा गैला। खारन ना बिबाङा खमायलांबाय जों ना मोननो थांला।
ओ चान्स गैला औ दा जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव मा जादों दिल्ली मुम्बाइ गवाफोरनिफ्राय माने नाफोरा साप्लाइ जानो हमदोंसै‌‌। साप्लाइ, जोंनि बर' फोराव माने दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय गिदिर गिदिर नाफोरखौ बरफफोराव माने जोंनिसिम फाथायहरदों। ट्रेननि जोहै, ट्रेननि जोहै फाथायहरदों। बैफोर नाफोरा माने खमैबो जोंनि ओनसोलाव सफैनायाव खमैबो नैजि सान नैजिबा नांफैगौ। नाथाय बेयो बरफाव दोननायनि जाहोनाव बे नाया सेवा, नाथाय सेवाब्लाबो बे नफ्राय बे नाखौ जायो ब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बेराम जानायनि जोंहा चान्स थायो।
औ नोंथां औ।
सालानि नाखौ जानानै जों गोबां रोखोमनि दिनैनि दिनाव बेमार जानो हमदोंसै। बेबायदि माने थासारिखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां।
औनो नोंथां औ।
बे समाव आङो फंनैसो नोंथांनि बिबुंथि खोनासंनो लुबैदों नोंथांनि ओनसोलफोरावबो बेबायदि ना हमनायनि जिखिनि आदब खायदाफोर बेफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो नानि बिबाङा खमायलांदों ना बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां। जोङो गोदो गोदायनिफ्राय न बयोमोन ओ दुब्लि फोथारफोराव ओ एसे दै जाबानो ओ गोबां ना फिसा बा ना गिदिर बेफोरो ओ दाव दावखोयो योमोन दावखोयोमोन बेफोराव जोङो ओ सुबुंफोरा माने ओ खबाय जेखाइ खबाय बेफोरबायदि बायदिसिना लानानै जोङो ओ नाफोरखौ हमनो थाङोमोन, बा हमहैयोमोन। बेनिफ्राय जोङो ओ ना हमनाय होनोब्ला जोङो
औ।
खोमसि जानाय खोमसि जानाय लोगो लोगोनो बा मोनानाय लोगो लोगोनो जोङो गोदै गोदो गोदाय माने दासिम बेफोर दासिमबो सोलिबाय दङ सेखा लाना सेखा लानानै बा खासि लानानै जोङो ना हमनो थाङोमोन ना हमनो थाङोमोन बेफोरखौ जोङो लाना फैनानै बरियासे ओरैनो मोनानि खाजाजों बरियासे जायोमोन आरोोना नोंथां बेनिफ्राय बेफोर ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दानि जुगाव आरो गोदोनि जुगाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन नाफोरनि खमायलांनायनि बागै आं एसे फोरमायनो सानदों दा दा ना नानि बिबाङा खमायलांनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि मानसिफ्रा माने ओ बिलो फोथारफोराव माने निजिनि मुलाम्फानि थाखाय जोङो बि सारनानै बा नाफोरखौ बुथारनानै जोङो ओ बेफोरखौ बोखांनानै जोङो बेफोरनिफ्राय खायसे मानसिफोरा बोखांनानै माने बे ना बे नाखौ बाजारफोराव फानदों आरो बाजारफोराव फाननानै बेनिफ्राय मुलाम्फा लादों नाथाय बुंनो नांगोन जे जों निजिनि मुलाम्फानि थाखाय जों बे बिस गोनां नाफोरखौ ओ बाजारफोराव फाननानै जोङो जों जोंनि दे हायानो माने सुबुं मानसिनि देहायानो सुबुंफोरनि देहायानो गोबां बायदिसिना बेराम जादों बेफो रखौ जानानै गाज्रि बेराम जादों सिनाय मोनै बायदिसिना बुंनो नांगोन आरो बेनिफ्राय ओ गोदो गोदो गोदाय जोङो ओ नुबोदोंमोन बे ओ माइ माइ गायनो थांनायफोरावबो जोङो ओ ना हमना लाबोन बा ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ खायफा गोरिब मानसि सुबुं फ्रा ओ बिलोफोराव बा फोथारफोराव ना हमनानै जोङो ओ जिउबो खुंबोदोंमोन नाथाय जों बे दा बेफोरबायदि नुनो मोनला मानोना जोंनि खायफा नोंथाङा बुंनाय बायदि खायफा दुथां मानसि बेफोरा ओ
औ
फोराव मुलि होनाय सार सारखिथ होन बेफोर